हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों।
औ औ औ।
औ। आंथ' दासान्दि मोजाङैनो दं
अ अ आंबो मोजाङानो दे नोंथां
नोगौ ओ मोनानि ओंखाम जाखांबाय नामा
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां दानो जाथ'वाखैनो मोनाबिलिनि नोंथामसिम गोजोन हामब्लाय आरो जासिहरनाय जाबाय
औ ओ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय दायो जों मा आ मानि सायाव सावरायनो सानदों
औ मागो खोनो दानो सावरायनोसै नामा नों
औ नं औ जायो
ओ
औ दे नोंथाङा जागाय जेन्दो
औ जोंनि मागोआथ' गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौ आजै आजौनि दिनफोरनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे फोरबो
नोंगो नंगौ
औ औ बर'नि गेजेराव एकदम एंगारनो हायै जोब्बोरैनो गोसो बोबथानो हानाय मोनसे फोरबो जोबबोरैनो मोजां
नंगौ
आ अ दा सान्दै बे फोरबोखौ जोङो ओ फालिनो गारबोआखै बोसोरै बोसोर बोसोरै बोसोर फालिबोबाय दङ
नंगौ नोंथां
मागो दाननि बे जोंनिया बर' मागो दाना मा दमांसि खालि ओ बेद गामि गामि जानानै
नंगौ
ओ नागेदेर गेदेर नागेर दाउ ना दाउ रेदि जायो
नोंगौ नोंथां। आरो बेथ' जोंनि एसे रंजानाय ओ फोरबो नालाय
नंगौ नंगौ ओ बोसोरसेयाव बोसोरसेयाव खेबसेल' जायो नालाय माने बिनो गासैबो गंफ्रोमबो गामियावनो बर'नि रायजोनि बर' बर' गामियावनो न'खर न'खर बिदि ओ न'खरजों न'खर बोथिसे मोजां स्राइ जालायनो होननानै बेबायदि खालामनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
सोरहाबाफोर उम आलासि जालाय लायो। मो मागो दान जा आलासि जास्रांनि होननानै। आरो
ओरैनोथ' उम उम नंगौ। औ। मागो होनबाथ' जोङो नै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो औ खोनादों दा नोंथाङा औ। औ मागो होनबा जोंनि बियो ओ दिनैनिफ्राय नंङा दिनैल' बियो आथिखालनि नङा सिग गांनि जोब - बोसोर बोसोर सिगांनि आरो बे जों जिथिया जेब्ला जों बर' हारिया बा आसा -आमनि सुबुंफोरा बेहाय आसाम हादोरसायाव फैनानै जों बेहाय आबाद मावजेननो हम दोङो फैनानै औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारियानो आसाम हादोरसायाव फैनानै गिबिसिन आबाद मावजेननाय हारि बेखौ गासै जारिमिनगिरिफोरा बुंदों बेखौ। गावबा -गावनि राव गावबा -गावनि बिजाबफ्रावबो लिरना गालांदों खि जोंनि बर' हारिया बा बर' माहारियानो बेहाय आसामाव फैनानै गिबिसिन आबाद मावजेनग्रा बेबायदिनो आबाद मावजेननानै जों बिदिनो जिउ खुंलांबाय थादों बर' हारि सुबुंफोरा बेहाय बेबायदिनो बेबायदिनो जेब्ला आबादखौ गोबां खस्थ'जों बा मावनानै अखा दैसा बा सान्दुं, अखा बेबायदि औ -औ बेफोरखौ जों औ सहायलांनानै जोबोद खस्थ' मावनानै आबाद मावबोदों बेबायदिनो जों आबाद मावनानै जि फल मोनो। जि जों माइ दंबा माइ मोनोबा फिथाइ- सामथाइ जिखुनु मोनो। औ बेखौ एसे जों बेखौ इसोरनि नामाव आफा बोराइ बाथौनि नामाव जों बेखौ बावनानै जों बेखौ माग गोदानावहा बा मागोनि से थारिखआव जों बेखौ ओ जानाय जायो आरो जों जानानै जों एसे रंजा खुसियै जों गावनि फोरबोखौ फालिनाय जायो बेयो जाबाय जोंनि आबाद मावखांनानै जि फल मोनो जोङो बा जों जि मुलाम्फा मोनो आबाद मावनानै बेखौ जों रंजानानै जानाया बेयो फोरबो जोंनि औ नंगौ। जों इंराजियाव बे खौ बुङोब्ला मागोआ जाबाय जोंनि पस्ट हारभेस्टिं फेस्टिभेल आरो जों हानानै मोननाय बा जों मोनदि मोन नाय औ बेबायदि फोरबो औ बेबायदिनो गोबां हारिफोरा जेरै जोङो पसास ओ जों आबाद मावना मोननाय फल जों बेखौ इसोर यावहा जों बेखौ बावनानै जों जिथु रंजानानै फोरबो खुङो बेबायदिनो जोंनि भारत हादोरनि दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो बेबायदि बिदिनो फोरबो खुङो औ नंगौ जेरै नोंथाङा खोनादों ओ माबाव फ्रावबो बिदिनो खोला भारताव पंगाल बेबायदि खुङो आरो सानजा सानजा भारतनियाथ जोंनिया जाखाबाय नै बेयो मागो बा बिहु हारसायाव बिहु बुङो माग बिहु होनना बुङो हारसायाव बेबायदिनो बेबायदिनो सा भारतावहा बेखौ ओ माबा बुङोना आ गा मा होनोमोन मकरसंक्रान्ति होनना बुङो औ बेफोरबो मोनसे औ गावबा गाव मुं खिन्थु नाथाय औ मुङा मुङा आलदा आलदा ना थाय जों फोरबो खुंनाया एखे सेमानो एखेयानो आरो औ नंगौ औ बे जाबाय मागो फोरबो
फिथा फिथा सावनाय जायो बेयो दमासि खालि जोंनिया
दा मा मा औ मा मा फिथा जायो एसे फोरमायलाय नोंथाङा औ
लावदुम फिथा जायो सावनाय जायो ओ थावनि फिथा बिब्दि आरो ओमफ्राय एन्थाब फिथा सावनाय जायो नोंथां इनिफ्राय आरो बे नारेंखलजों बनायनाय लारु संनाय जायो बेखौ नोंथांमोना ओ माबा खालि दमांसि खालि जोंनिया सावो आरो खायफा खायफाया सम मोननाय नङा होननानै साननै सानथामनि सिगांनो सावना दोनो आरो नोंथां बिदिनो दमासि खालि इन्टारेस्ट होनानै जोबोरै ना बेदर जायो आरो नाजों आरो बिनिस थारिख-थारिख आ ओ भेला फुथाम भेलागुरु
बेलागुर उं बेबायदिनो औ नोंथां आं एसे खोथा फोरमायनोसै नोंथांनो जेरै जों मागो फोरबोआवथ बेदर जायोबा ना जायो फिथा जायो बेजों लोगोसे जों जौबो लोंङो जोंनि बर हारिनि जों जो जिवा जों हारिमुवारि बा ट्रेडिसनेलि जों बेखौ खौ बानायो गावबा गावनि नखराव गासैनिबो गंफ्रोमबो न'ख न'खरावनो बानायनाय जायो मागो फोरबोआव जौ बिदै औ जिखौ जाय, माइब्रा माइब्रा माइरंनिबो बानायो बा माथा माइरंनिबो बानायो जों, औ बेथ' जोबोद गाज्रिख खहा नंङा बे जौआ देहानि एसे मुलाम्फासो खालामो नंगौ ट्रेडिसनेल। उवाइन रायजिबाय आरोना बुं बो इंराजियाव, औ बेयो माइरंनि बा ओंखामजों बानायनाय, बियार होनजायो आरो बेखौ नेचुरेलि जों लकेल जिथुबा जोंनि बे, बर' माहारियावहा जों बेखौ संनायनै जों बेखौ जौ लोंङो। बानायनानै बे देहानि थाखाय बांद्राय लोंबाथ' खहा खालामो नंगौ नंनाया नाथाय बेखौ जुदि जों बेखौ एसे हिसाबाव हिसाब खालामनानै बा एसे-एसे लोंङो अब्लानिया बियो जोंनि देहानि थाखाय गो बां मुलाम्फा होयो औ नों नोंथां,
खौ बे मागोआव
नंगौ नंगौ नोंथां बे, थ' बांद्राय गाज्रिबो नंला दायो, दायो नै भारत हादोरनि, भारत हादोरनि, निफ्राय बा भारत सरखारजों औ भारत सरखारजों गनाय, थि होजानाय जोंहा जि आइ टेकबो मोनबाय, बेयो जौ माइब्रा बि दै आरो आरो जौ गोरान, बे मोननैया जि आइटेक, मोननाय दं जग्राफ केलि इनडेकेसन टेग औ
बे माइ हाखांनाय बे फोथाराव नारा थायो जोंनिया बे नाराखौ हानानै लाबोयो हानानै लाबोखांनानै औवा दाननानै औवाखौ बिदिनो भिलागुरबो खालामनाय जायो औ भिलागुरखौ बिदिनो औ फुं ङाव फुङाव आलारि बाथि सावनानै बेखौ सावनाय जायो आरो नङा होमबा दुगैस्रां
दुगैस्रां लोबस्रां औ आरो फुङाव नंगौ सान ओंखारनायनि सिगाङावनो जोङो बेखौ सावो खोमसि खोमसियाव समावनो सावनाय जायो मालाबा औ बे गावब गाव गावबा गाव ओनसोलावसो बिदि बि दस्रा बा आलदा ओनसोलावहा सान ओंखारखांनाबो सावो नाथाय जोंनि ओनसोलाव जों बेखौ ओ सान ओंखारनायनि सिगाङावनो जों बेखौ सावनाय नुबोदों
औ आ आगोल बे भेला भेलागुर गोबां बनायोमोन नोंथां न'खर न'खर बनायोमोन नाथाय आथिखालाव जोबोरैनो खमायलांदों हमनो आरो बे बेयो
औ एसे खमायलांनो हमदों जोंनि बर' माहारियावहासो बेखौ खमायलांनायखौ नुनो मोनगासिनो जों नोंंगौ नंगौ बेबादि जानायखौ एसे खमायलांनो हमदों जोंनि बर' हारियावहा जोंनि
नाथाय बे जोंनि फोरबो मोनसे माब गिदिर मा गिदिर फोरबो नालाय फोर
नंगौ नोंथां
मान्सिफोरा सानलाय नानै
बे नेमखान्थिखौ बा बे जानाय जिथुबा जों ट्रेडिसनेल बेफोरखौ जों लाखिलांबाय थाङो इयुनाव अहा नङाबा सानसे सम मोनसे बा सानसे समावहा बे फोर गोमालांनो हमगोन जोंनि कालसारनिफ्राय औ। बेफोरखौ जों एसे बासायना लाखिनाया मोजां। दानिफ्रायनो जों सुबुं माहारि बैबा जोंनि दा बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरनि खामानिखौ एसे मावबोनां गौ जेरै जों बेखौ इयुनाव जों लाखिलांनो हायो। नङाबा सानसे समाव जोब लांनो हमगोन बेफोरो।
नंगौ जोबलांगोन नोंथां सानसे समाव जोबलाङो। माब्ला बा दे ओमबा नोंथां लाखिथ'नि। सै नामा?
औ जा समाबो जाबाय नामा नोंथां? औ दे। ओ नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय।
अ' औ आंबो नोंथांजों रायज्लायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय ‌।
नोंनि इयुन समफोरखौ मोजाङै थांगोन होननानै आं
अ' औ थेंकि गोजोनथों गोजोन
ओम गोजोन्थों दे औ साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे।